औ खोनादों । होमबा नों थाङो जोङो दायो औ ।
नोंथांनिखौ मोजां औ गोजोन फुंबिलि नोंथांना एसे नेट प्रब्लेम जादों खोमा एसे एसे थाबथा थाबथा जादों ।
औ औ औ । औ नोंथां फोरमाय दायो।
औ दे होमबा जोङो औ जोङो होमबा एसे बरफोरनि ओ बरफोरा जे गोबां ओंख्रि संनानै जायो ओ बैफोर जानायनि जानायनि माखासे ओंख्रिफोर आरो बिनि आदब एसे संनाय ओ जानायनि आदबफोरखौ जोङो एसे सावरायलायनोसै नोंथां । औ जेनेबा नोंथाङा एसे सावराय ओ फोरमायनानै होग्रोदो बर'
औ बर' औ औ आदबफोरनि बर'फोरनि मेन फेभारेटानो जाबाय जोंनिया अ-अनला खानफै थाङो औ अनला खारै संनो गोनांबा गोबाङानो माबायानो नांगोन उम फार्स्टआवनो जों अनला खारैखो संनो गोनांबा माइरं नांगौ बेखौ माइरं बे माइरंखौ सोमना सोम दा दोनग्रोनांगौ जेब्ला सोमना दोनग्रोखांनां जेब्ला इखौ सोमखांनाय दोनाव इनि टाइमिंआ जायो जेब्ला टाइमिंआ जाखांबा बेखौ एसेै नों खिरखाबाहाय दाबोरावहाय थिखांना दोनग्रो बेखौ थिखांनाय दोनखांनायनि उनाव आरामसे थफिबा उयालाव देयोमोन दिेंखिफोरावबो देजायो। बेखौ थिंखिखौ देग्रो देग्रोबजोबना लाग्रोनानै बे जेब्ला गुदै जाबा जेब्ला एनि संनाय खावनायनि लाहारखौ जगारखौ लानांगौ जायो आरो जेब्ला गुबुङानो माबा नांगौ जायो पियास नांगौ हाइजें नांगौ बिदिनो आनो किसुमान अनलादोबो दाउ संजायो अनलादोबो अमा बेदर थंजायो अनलादोबो बिदिनो बायदि रखम बायदि संजायो साम'बो संजायो बिदिनो
नंगौ
बिदिनो जे अब्ला बिदिनो सं-सङो आरो बे-बेफोर बुस्थुफोरखौ अनलाजों दाउ अनला उमफाय मेवाय बे आसि दाबि फोरदोनो जिथु जिथु जायो मानसिफोर खिजाया सं-संनाय फसन्द जि जायो‌ जेब्ला संनाय जेब्ला बर'नि बे अनला ओंख्रिया जाबाय जाबोला दा आरो मेन दा सबाय सबाय संनो गोनांबाथ' जोंनोबो बहुद बुस्थु गोबाङानो नांगो जगारफोरखौबो नोंथां
औ सखौ
गोबां बुस्थुआनो नांगौ बे गोबां खबा बे सबायखौ खिसुमान‌ सोमग्रो सोमग्रोना लानांगौ, बे सबाया किसुमान न'आवबो फोनाय, फोनायबो ओ किसुमान फोयोबो किसुमान हाथायनिबो बायो प्रायभागानो हाथाइनिफ्रायनो बायनाय जायो नोंथां किसुमान दाना आथिखालाव, थ' जोंनाव खेथि बिहु गाबाथ' खमानो जाबाय, बेफोरफोरखो हाथाइफोरावबो बाय बु बायनानै संनायनि जेब्ला बेखौ अनला खारै जोंनि संनायनि लाहार फाहार आलामबा जेखौ सोमग्रोना लानानै बेखौ सोमब्रोना लानायनियावबो टाइमिं थायो टाइमिंखौ थिखांनानै बेखौ एसे रुइनो बिनि, जेब्लाय सन्दर गैया बिगुरखौ बिखौ बिगुरखौ जोङो जेब्ला गा गारनो गोनां जायो। किसुमान गारैबो किसुमान गाराबो, बेफोर दायनोब सबायजों दाउजों जाजायो सबाय अमा बेदरबो संजायो। बिदिनो बायदि रोम बायदि रोखोम समनो संनाय जायो आरो बिबिदरन बिदिनो सबायजो जेब्ला आराम नारजि ओंख्रि सं दा नारजि ओंखोनि थाखाय नारजि ओंखोनि थाखायबो किसुमान गोरानबो जायो किसुमान र' गोथांबो जायो। बे नारजि ओंख्रि संनायाव बो नारजि ओंख्रिखौबो अमा बेदरबो जाजायो बिदिनो बायदि रोखोम बायदि जाजायो अमादोबो जो नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो सोलाव सोलियोना बे गुबुन बायदि इदिनो बिदि, सनाय खावनायफोर
आम ओम बिदिनो नोंथां ओ जोंनियावबो बेबायदिनो जोङो बर'फोरा माने ओ गावनो गोबां ओ रोखोमनि माने हाग्रानिफ्रायबो नायगिरनानै जायो आरो न'आव मोननाय माखासे ए ओ ओ मै मुं फोरखौ जोङो आलादा आलादा रोखोमनि जोङो संनानै जायो जेरै जोंनि ओ गुबै ओंख्रि होनोब्ला जोङो, अनला अनला मेवाइ लोगोसे सबाय ओमफ्राय सबाय साम' लोगोसे नारजि ओ नारजि जि अमा बेबायदिजों जायो आरो अ जोङो नार जि ओंख्रिखौ संनोब्ला जोङो गिबियावनो नारजिखौ ओ सोमनानै गोनांगोन जाहाथे गोरान एसे गिसि गुरै जायो बिनि उनाव जोङो ओक खारै एसे होनानै जोङो रुनानै लानांगौ रुनानै लाखांनायनि उनाव ओ ओ बियाव बेदर होयो अमा बेदर बा दाउ बेदर होयोब्ला बै बेदरखौ जोङो मोजाङै बानलु संख्रि मस्ला होनानै जोङो बि खौ एवनानै लाग्रो ओमफ्राय एवखां एवनायनि उनाव जेब्ला ओ बे होनो टाइम जायो अब्ला जोङो बै ओ रुनानै लानाय नारजिखौ जोङो बे बे दराव लुसनानै होयो उनाव एसे जोंङो नांगौ बायदि आरो खारैखौ होबावो उनावहाय बिबा बिनि उनाव गोदोवनानै ओ मोनोब्लाथाय जोङो बेयो ज ओ थाखाय थियारि जाबाय आरो जोङो बेफोरबायदि जानानै जोङो जोबोद मोजां मोनो
औ गोजोननाय मोनो नोंथां ना
औ औ बयबो माने बेखौ नारजि नारजि अमा बा नारजि जिख खिजाया दाउ होनोब्ला जोङो बिराद मोजां मोनो आरो जोङो अम अमा गोरानजोंबो जोङो जाजायो जोबोद गोथाव जायो। औ लोगोसे आरो जोङो बिथिं सामु सबाय साम होनोब्ला आरो जोङो बेखौ गिबियावनो जोङो ओ साम'खौ जोङो नायगिरना लाबोनानै लाग्रोनांगोन। जोङो बेखौथ' जोङो न'आव मोना जाबाय नालाय जोङो दैमा दैसा बा बबेबा फख्रिफोराव उम फख्रिफोराव थांनानै जोङो बेखौ नायागिरनानै लाय नायगिरना नै लाबोनानै जोङो बेखौ मोजाङै ओ सानसे बा साननै सोमनानै दोनो जाहाथे बिनि ओ जानाय आदार फोरा खिगारो बेनि थाखाय जों सोमनानै दोनो। बिनि उनाव जोङो बिनि खिबुखौ दानो। खिबुखौ दानायनि जाहोना जाहैबाय जाहाथे बे सोबनाय समाव बिनि मोदोमा गोरलैयै गयो बेनि थाखाय जोङो खिबुखौ दानसनानै उनावहाय जोङो ओ बे खौ मोद जां साफा ओ हुनानै सुनानै जोङो फिन आरो बाव ओ जोङो बिदिनो एसे सानसे सोमनानै दोनफिनो माने सानसे एबा बेला मोनसे बेला मोनसे जोङो सोमनानै दोनो। औ जाहाथे औ मैलाया जाहाथे गनानै ओ साफा जायो बेनि थाखा य। ओमफ्राय जोङो बेबायदिनो औ।
औ नोंथां मा मोनसे साम'आ बांसिन खोन्थावसिन जायो नोंथांङा फोरमायजागोन ना नोंथां?
ओ सा साम' साम'आथ' जोङो जाय जाय खिथु गोलाव जाय खिथु जाय साम'या खिथु गोलाव बै बै सामया जोङो बेखौ गोथां थावसिन मोनो आरो ओमफ्राय लोगोसे जोङो बिनि उनाव बे साम' ओ मा बुङो साम' बे माबा गैयिया बेखौ मा साम होनोमोनथाय औ बेखौ मा होनोथाय ओ जायगा लाना जायगा आलदा आलदा होनो आरो जेरै जोङो सामुलादायखौबो जायो सामुलादायखौ जोङो नाथाय एर एरखनानै बिनि सिंनि मोदोमखौल' जोङो मैथा बायदिसिना मैगंफोरजों जोङो एवनानै बा ओंख्रि संनानै जाहायो थिग बेबायदि आरो औ औ बेबायदिनो ओमफ्राय सामखो जोङो एवग्रोनानै लानांगौ एवखांनानै लानायनि उनाव जोङो ओ बै मोजाङै एवखांनानै लानाय न'वाव जोङो बै रुनानै लानाय सबायखौ जोङो बेयाव लुनानै होबाय ओमफ्राय नांगौ बिबांनि खारैखौ जोङो होदेरनानै जों बेबायदिनो गोदौहोनानै माने जानो थाखाय थियारि जायो आरो बेबायदिनो जोङो
औ औ नोंथाङा बे मोनसे खोनादोंना नोंथां बिबायदिनो बायदि रोखोम बायदि संनाय खावनायाव देनखा जेब्ला हांसो बेद हांसोफोरखौबो मादोफोरजोंबो संजायो माफोरजोंबो संजायाना गोथाव जायो नोंथांसो फोरमायनो
औ सबायखौ सबायखौ जोङो हांसोजोंबो जायो थिग बेबायदिनो बिनि अनगायै जोङो अमाजोंबो जायो अमा गोरानजों समबायजों जायो ओ अमा ओ सबायजों दाउजों जायो जोङो बेबायदिनो गोबां माने आलादा आलादा रोख खोमै आदबै बा आलादा आलादा बेदर नाफोरजों जोङो संनानै जायो बेबायदि आरो
हांसोखौबो बेफोरबायदि जायोना आलादा बेलेग जायो हांसोफोराबो बहुदखौ बायदि रोखोमदोबो जाजायोना।
जाजायो बियो ओ खुमब्राजों जाजा जायो। जोङो हांसोखौ ओ। ओमफ्राय बेबायदिनो जोङो। गाव गोजाबो एवनानै जाजायो बेबायदि आरो जोङो गुबैयै जायो होनबा जोङो जोंनि गेजेराव माने बयनाव माने बरफोरा माने गासिबो बर' फानो जानाय होनोब्ला जों खुमब्राजों ओ सबाय खुमब्राजों हांसोजों
औ औ फेभारेट जायो आरो खुमसा खुमब्राजों हांसोदों
औ माने थावसिन बयबो बयबो माने मोजां मोनग्रा बा थावसिन मोनग्रा होनोब्ला बियो आरो!
बाबे हांसा मोजांसिन जायो नोंथां एसे फोरमायनो नामा।
हांसोआथ' जोङो बे जायखौ जोङो न'आव फिसियो दङ बेफोरखौथ' जोङो ओ आं जोङो बे जायखौ जोङो गोदो गोदायनिफ्राय न'आव फिसिबोदों बेनो जोंनि थाखाय मोजां। मानोथाय बैफोर माखासे हांसो फुरा उनावसो फैदों नालाय ओ। गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन हादोरनिफ्राय बा गुबुन राज्योनिफ्राय सो जोंनाव बेयाव मोनफैदों जोङो जों बेफोरखौ बांद्राय
औ औ नंगौ बेबायदि बिदि आरो।
बेबायदिनो बायदि रोखोम बायदि संनाय खावनायफोराव लाहार फाहामनाय जायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ।
बेफोरबायदिनो।
जोङो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ ओंख्रि संनानै जायो आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव माने गाव गावनो ओ माने माजों। संबा थावगोन अमा ओंख्रिया मा जों गो गोरोबलायगोन बेखौ जों गावनो गाव माने मिनथियो आरो
अ मिथियो माफोरदों मा बिदि संनाय खावनायाव लाहार लाफार खालामबा माबायदि बिदि गोथाव थावनाय जायो माबायदि थावनाय जाया बेखौ गावनो गाव लानाय जायो आरो ओ औ औ नोंथां गोजोन्थों नोंथां बिदियाव औ औ गोजोन्थों